हेलौ अ अ खोनादोंना अ अ खोनादों
औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आं दङ बिदिनो जिरायनानै
अ ओंखाम जाखांबाय नामा?
अ जाखांबाय
औ औ आं ओंखाम जाथ'वाखै
अ अ
दा नोंथाङा ओरैनो दङबा
अ अ ओरैनो
अ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ आतसा मा आयदाबा
औ दा जोङो औवानि गोनांथि औवानि गोनांथिखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन ।
आतसा आतसा औ सावराय जायो होमबा
दा नोंथांङा ओ औवानिफ्राय जोङो मा मा आगजुफोर बानायनो हायो बेनि सायाव नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ अ अ आं जेखिनि मिथियो बेखौ आं फोरमायनोसै नोंथांनो ओ औवानि आगजु होनोबाथ' जों जेनेबा बर'फोरानो बांसिन बाहायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा जा बे ओ न'खर नि मा होनगोन इखो ओ सान्द्रि खिरखा ओमफ्राय आरो बिदिनो जेखाइ खबाइ हेबनायफोराव बेफोरावबो माने बाहायबोदों बर'फोरा
औ
नोंनिया बेकग्राउडनाव बिराद माबा फैदो ।
खोनादोंना?
औ बेकग्राउडनाव बिराद नयस जादों दां
नंगौ
औ एसे साइडआव थां बेनिफ्रा औ इनिफ्राय उम उम बेनिफ्राय बिदिनो जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो बेफोरखौबो हेबो मा औवानि ओमफ्राय बेनिफ्राय बर'फोराथ' जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो औवा औवा नङाब्लानो जाया बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जायखिजाया खामानियावनो माने उवाखौ बाहायबोदों उम ओ मा होनो इखो गथ' जोनोम जानायावबो गथ'नि ना नारिखौ हास'नो थाखाय बिसोरो आगोलथ' ब्लेद स्लेद गैयामोन नालाय बे खाथि माला खाथि मालाजोंसो माबानानै औवानि खाथि मालाजों हास'योमोन आरो ना। माने मिथियो आरो आंथ' नुफेराखै ओमफ्राय खोनानो मोनदों आरो। ओ आगोलनि आगोलनि बे बैसो जानाय बुरैफोरा बिदि खालामोमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना हाबा हुखा खुं खुंनायानो जा बा ओ जायखि जे इभेन्स फोरावनो माने जोंनिया बे औवानिफ्राय बानायनाय मुवा बेसाद फोरखौ बाहायो आरो खेरखा ओ सान्द्रि बि दाला बेफोरबो ओमफ्राय आरो ओ मा होनगोन इखो?
दाला।
अ औ दालाखौ होनबाय ओमफ्राय आरो मा मा दंमोनथाय? खबाइफोराबो। बिदिनो गोबां दंङ जग्रा जग्रा सियार मुराबो बानायोमोनना आगोलो । रायदोंनि औवा रायदों औवा औ औवा रायदोंनिफ्राय बिदिनो बानायोमोन । ओमफ्राय नोंथांङा बुंनो हागोन नामा बिनि अनगायैबो मा मा खामानियाव बाहायबावो?
दा जोंङो औवाखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोंङो न' लुनायाव बाहायबोगासिनो दङ ओ दासिमबो जोंङो न' लुनाय बेयाव खुन्था महरै जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय बेरा होनो थाखाय जोंङो फिसा फिसा खाथिनानै औवानि खा थिजिरनानै हेबनानै बेरा होनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो जोङो गोजौआव औ थोरिनि न' लुनोब्ला जोङो ओ थोरिखौ बहायनो बा हेबनो थाखाय जोङो गोजौआव मोनसे औ औवायैनो जोङो ओ बेरा फोरबायदिनो ओ जोंनि न' लुनायाव जोङो औवाखौ बाहायबोबाय थादों। आरो फारसेथिं जोङो औवा आरोबाव जोङो ना हमनो थाखायबोेन सेन बानायनो आरो औवानिफ्रायनो जोङो खाखिबो बानायनानै जोङो ना हमनाय जायो। आरो लोगोसेनो बेनो दा जेखाइ खबाइफोरखौ जोङो जोंनो ना गुरनो बाहायबाय खबाइखौ ना दोननो बाहायबाय दा बे फोरबायदिनो जोङो औवा आइजें आइलाखौ जोङो आइजें आइला गोबां बानायनाय बेफोर आइजें आयलाखौ बानायनानै दा गासैबो मानसिफोरा बेफोर आइजें आयलाखो बानायनो रोङा जेरै जेखाय खबायखौ खायफा खायफासो रोंगोन। औवानिफ्राय जेखाइ खबाय हेबनानै बेखौ फाननानै एसे एनै रां मोनो आरो।
दा बे रांजोंनो गावनि न'खरखौ' एसे सुंस'नो हायो।
उम
औ दा औवाया जोङो जोबोद गोनांथार।
उम उम
बानाय होननानै जों जाय फरानियाव बहायगौ
औ।
जायो आरो।
अ अ नंगौ।
बेजों लोगोसे दानि ओ नोगोर बो जोङो माब्लाबा फान लुनायफोरावबो जोङो औवा खौ बाहायायो जिहेतु सखांनो थाखाय जोङो मोनसे ओ सान नायग्रोनाय जायो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ दा बेफोरबायसां बानायनायावबो औ थाखाय जोङो ओ सां बानायथ'नायाव औवाल बानायनाय जायो बायनाय जायो। दा आरो जोङो फारसेथिं दा ओ मेल मिटिं जायोब्ला ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ सान्दुं मेल थाखाय बानायनोब्ला जोङो मा ओ औवानि पेन्देल सो जोङो मेलखौ खुंनाय जायो। औ ओ बेफोरबायदिनो आरो जोङो हाबाफोराव हाबाफोर जायोब्ला जोङो औवाफोर बाहायो।
औ औ।
औवाया जोंनि थाखाय जोबोर खामानियाव गोनां आरो।
औ औ गोनां औवानिफ्रायथ' जोङो बे औवा गाजाखौबो मैगं जायोना?
औ औ। लानायनि मोनसे
औ औ मा औवाखौ जायोमोनथाय ।
दा बे ओ भुरखाऔवानि गाजाखो जानो हायो।
औ आतसा आतसा।
औ औ ओ जिहेथु बे गाजाया ओ अनला ओंख्रि संनानै औवा गाजाजों जानो हायो आरो लोगोसे बे औवा गाजाखौ जोङो ओ आसा खालामनानै दोननो हायो ओ फिसा फिसा हा हाफ्लेनानै जोङो बेखौ एसे सान्दुंङाव नानै बा ओ गोथाव जाव बानलु होग्रोनानै जों बेखौल सोना दोननानै जोङो आसारबो खालामनो हायो। औ दा जोङो औवाखौ जोङो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि नांगौ खामानियाव बाहायो जोङो ओं खै हिसाबैबो जोङो औवा गाजाखौ जायो।
औ औ बिदिनो औवाखौथ' बिराद बहुत खामानियाव बाहायनो हायो अ जेनेबा जोंनि दा ओ दानि बिराद इदि बेम्बु क्राफ्टदो बानायनाय बुस्थुफोर ओंखारसोदोना माने ओ औ। जायनि औ थोरसि लथा बा माइबा दिजाइन देकरेत खालामनाय न'खौ बा इदिनो जाग्रा लोंग्रा दोनग्रा बुसतु बिदिनो माबा बायदि बासकेथ बायदि बुहुत बुसतु ओंखारदों आरोना बेम्बुक्राप निफ्राय माने नोङो ओ जुदि हेबनाय सिसतेम फोर रोङोब्लाथाय माने बिनिफ्रायबो फैसा आरजिनो हायो आरो दा जोंनिया बे बेमबु बेमबुक्राप नि माबायानो बानायनायनो जोंनि नै रिसेन्तलि दा फ्रायसो माबायाव जि आइ टेग मोननो हादों आरो ना आसामनि बेमबुक्रपता बेनिफ्राय जों माने ओ औ जोंनि इक'न'मिखौ माने डेभलप खालामनो हायो आरो बे बेनि गेजेरजों जेनेबा बा जों फिसा मोनसे माबा इनदासट्रि बायदि बानायबाय बेनिफ्राय बेयाव ओ जोंनि बे बेम्बुक्रापखौ दिहुननानै जेनेबा देकरेत खालामग्रा बुस्थु बा जाग्रा लोंग्रा थोरसि लथा बुस्थु बेथ' आरो अ अेनिक बुस्थु नालाय मोजांसिन सो जाहगोन जेनेबा जों बि थोरसिल'था इउस खालामनायसै प्लास्टिकफोर इउस खालामो जोङो बा सोरबा सोरबा ओ माबानि खालामो स्तिलफोरनिआबोथ' बारा मोजां नङा नालाय जोंनि हेल्थनि थाखाय थाखाय ओमफ्राय बे ओ औवानिया माने बांसिन मोजांसिन जागोन आरो बेखौ माने जों दा बेफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला माने ओ फाननानै बिनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो।
औ
उ
निफ्रायनो जोङो जोंनि मोसानाय रंजानाया अब बाहाया आगजुबो जों बानायना लानो हायो।
औ औ नंगौ।
जायो औवानिफ्राय
औ औ नंगौ।
जों थरखा बानाय
हु हेल' हेल' अ अ मा होनदोंमोन बुजियासै? औ औ बुंलाय?
बा
औ औ खोनादों बुं?
औ दा बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंनि दानाय लुनायाव जों औव बाहायनाय जायो दा सोंनो थाखाय जेरै साल खुन्था गायनायावबो जोङों थंबैसे गायनायाव जोङ लोगोसे आरो जोंहा हरेनो थाखाय गनसा बाहायनाय जायो दा बेफोरखौ जोङो आरो लोगोसे सोरखि सोरि जो ग जेबो औवानि सायावनो जोङो गोबां खामानि मावनो हादों आरो।
उ उ
औ आ से एंगार हायोार
औ बेसाद औ औ औ नंगौ औ।
दा जों ानि
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ औ दे। औ।
दे गोजोनथों।
औ।